हेलौ औ नोंथां औ नोंथां खोनादों।
औ।
खुलुमबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।
औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दंथ'योना नोंथां?
फ्रियानो दंथ'यो नोंथां।
औ दे होमबा आं मोनसे आइदासो लानानै फैदोंमोन। गुबै आयदायावनो फैदोनि बिदिब्ला जों औ फ्रि दङ'ब्ला ओ आयदायानो जाहैबाय जों संनाय खावनायनि सायाव सावरायनोसै।
औ औ।
औ ओरैनो संनाय खावनाय होननानै बुङोब्ला जोंथ' मिथिखायोआनो ओ जोंनि सुबुं समाजाव ओ जोंनि जि जिउआव गोनां जानाय जि जाग्रा आदार बेफोरखौ जोङो संनाय खावनायनि गेजेरजोंनो जोङो मोननानै जोङो जानो हायो आरो ना।
नंगौ नंगौ।
औ इदिनो संनाय खावनायखौ नायनानै जोङो ओ गोबां रोखोमनि नुनो मोननाय जायो। ओ मानो होनोब्ला जेरै जोंनि बर' हारिनि जि संनाय खावनाय बियो गुबुन हारिनि संनाय खावनायफोरजों गोबां रोखोमनि माने गुबुन गुबुन जानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरोखि औ। जेरै जों बिदिन्थि हिसाबै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनि ओ अनला दाउ सबाय खारै ओ नाफाम बायदि रोखोमनि जि संनाय संनाय बे जि संनाय खवनायनि आदबफोरा ओ गुबुन हरिनि जि स संनाय खावनाय बिथांमोननिजों माने बुहुत जुदा जायो आरो गोरोबलायैखौ नुनो मोनो आं दा जेब्ला आ नोंथाङा अनला ओंख्रि संनायनि बागै एसे फोरमायथिनो हागोन नामा माबायदि जों अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो
ओ अनला ओंख्रि होनोबाथ' जोङो बेखौहाय माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो नङा होनोमबा नो ओ माइरंखौ जोङो सिगांहाय मा जाखिनि नांगौ संनांगौ बेखौहाय जखा लानानै मा बेखौहाय ग्रेन्डार नङाबा उवाल एबा माबाफ्रावहाय देनाय जायो आरो ना माने बेखौ देनायनि सिगां बेखौहाय सोमनानै दोननो गोनां जायो सोंखांनायनि उनावहाय बेखौ मा जेब्ला गुरै जायो बिदिनो ओ जि नैजि मिनिटसो बेखौ सोमना दोननाय जायो बिनि उनावहाय बेखौहाय एसे गुरै जायोबा बेखौ ग्रेन्डार नङाबा उवालावहाय सौनाय जायो नङा होनोमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
गुन्दै खालामनानै बेखौहाय सौनाय जायो बिनि उनावहाय एसे दैजों लगायनानैहाय बेखौहाय मा जेब्ला बेखौ संगोन आरोना सिगाङाव जोङो साराय खौ अर नङाबा गेसफ्रावहाय जाननाय जागोरो बिनि उनावहाय बेखौहाय ओ थाव संस्रि थाव सामब्राम बिदिनो होरनानै ओ बानलु बायदिसिना होखांनायनि उनावहाय मा ओ बेखौहाय ओ अनला खारैखौ होनाय जायो आरोना बेनि उनावहाय बेखौ फोमोनाय जायो जायाखिनि होनांगौ मस्ला मस्लि बिदि बिदिनो सामब्राम गुफत आरि हालदै आरिखौ सिगांङाव होखांनायनि उनावहाय आरो ना बिदिनो होखांनायनि उनाव बेखौ संनाय जायो आरोना जाखिनि ओ माबायदि जानो गोसो बे गावबागावनि आरोना। जेरै खायफाया बिदिनो लाथा लाथा जायो सोरहा बिदिनो एसे लाव लाव जायो नङा मानोथां आरो माबा माब मोनसे बेदर जों संनाय जायो नङाबा दाउफोरजों संनाय जायो नङाबा बेखौ सिगाङावहाय दाउवाखौ एवगोरनाय जायो आरोना नांगौखिनि एवखांनायनि उनावहाय बेखौ मा अनलाखौ होनाय जायो। बिनि उनाव खोब फोमोनाय जायो आरोना बिनो गोथाव जायो ओ आरो नोंथाङा बिनि बेजों लोगोसे नारजि ओंख्रि संनायनि बागै खोन्थानो हागोन नामा?
औ खोन्थानो हागोन नोंथां ओ नारजि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' समाजाव थियै रावबानो गैखाया आरो बयबो मिथिजोबखायो जोबोद मुंदांखा नारजि ओंख्रि मा ओ नार नारजि ओंख्रि संनो थाखाय जोङो गिबियावनो हो नार्जि फाथो जि फाथोनि बिलाइ गोरान फोराननाय नार्जि बिलाइ बेखौ नांग्रोगौ जायो।
नंगौ नंगौ।
औ ओ बे थागोन जोंना बेखौ जोङो ओ दैयावहाय जोङो सोमनानै दोननांगौ आरो हरसेसो सोमनानै दोनोब्ला माने ओ नारजि ओंख्रिया संनो मोजां जायो आरो बेजों लोगोसे बिनो जोङो खारैबो नांगौ जायो ओ खारै होननानै बुङोब्लाथ' बयबो मिथिखायोआनो मा बुस्थु जों बुंलायनो नाङा। आरो अमा बेदरजों जों जुदि सङोब्ला ओ जोंनो अमा मेजेमखौ जोङो लानाय जायो आरो अमा बेदरनि मेजेम बाहागो जों सङोब्ला नारजि ओंख्रिया जोंना जोबोद गोथावसिन जायो आरो।
अह औ नंगौ।
औ गिबियावनो जोङो नार्जिजों अमा बेदर संनोब्ला ओ अमा बेदरखौ जोङो सारायाव थाव सेरनानै आरो नांगौसेबांनि जोङो ओ पियास होनानै जों एवथ्रमनानै लाग्रोनांगौ जायो। एवथ्रमनानै दोननानै औ एवथ्रमनानै लाग्रोनाय जायो बिनि उनावहाय जोङो गुबुन फारसेथिं जि नारजि सोमनानै दोननाय जादोंमोन बे नारजि सोमनानै सोमनायखौहाय जोङो ओ दोबसेयावहाय नांगौसेबां जखानि संख्रि होननानै रुनांगौ जायो आरो औ आरो बेयावनो ओ जि सरनानै लानाय जोंनि बर'नि मुंदांखा जि खारै थालिर बिफांनिफ्राय मोननाय बे खारैखौ जोङो ओ बे नारजियावहाय होनांगौ आरो बे नारजियाव नांगौसे सिगां जखानि होब्ला जोंनि बे नारजि बिलाइआ मोजाङै दोखो दोखो गेब्लेनानै गुन्दै जायो आरो लाव लाव जायो
नंगौ नंगौ।
औ बेबायदि आरो ओमफ्राय गुबुन फारसेथिं जोंना जि एवथुमनानै लानाय बेदर दंमोन बे बेदरखौहाय जोङो ओ सारायाव होनानै ओ नारजि जि जिनि जि गुन्दै रुनानै जि गुन्दै खालामनाय नारजिनि दोलो बेखौ जोङो सारायाव होसननानै ओ संनांगौ जायो आरो आरो बेजों लोगोसेनो ओ नारजिजों अमा बेदर जि ओंख्रि बेयो गोथाव जाहोनायनि थाखाय बायदि रोखोमनि मसला जेरै ओ नार ओ जिरा लं दालचिनि बेबायदिनो ओ तेजपात बायदि रोखोमनि जोङो मस्ला फोरखौ होदेरनानै जोंनि नार्जिजों अमा ओंख्रिखौ जोङो गोथाव खालामनो हायो आरो।
औ
औ नारजि ओख्रिनि बागै आं बेखौनो बुंबाय नोंथां।
औ आरो बेजों लोगोसे जोङो मा ओ अनलाजों आरो मेवाजों संनाय जायो नङाहोमबा नोंथां। मेवा होननानै बुङोब्ला बे जों मिथिखायो बेखौहाय मा औवा गोरलै एबा खिलिजेननायखौ हानना लाबोनाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
ओ बबेयाबा गोदै बबेयाबा गोखा जायो नङा होमबा नोंथां मेवायाबो बेगावहायबा औवायाव बेखौ नायनो थाखाय ओ लायनो थाखाय औवायाव थांगोरनानैहाय बेखौ मा खिलिजेननाय एबा रज'जेननाय एसे ओ जाजाहांखौ नायनानैहाय मा बेखौ लाबोनाय जायो आरोना आरो बेखौ बिगुर जिरखांनायनि उनावहाय बेखौहाय मा दैयावहाय सोमा दोनखांनाय जायो दैयावहाय सोमखांनायनि उनाव बे बेखौ हायो आरो ना बिदिनो फिसा फिसा हाखांनायनि उनावहाय थिग बेबायदिनो ओ अनलाखौ सिगाङो बिदिनो देग्रोनाय जायो आरो ना माइनिफ्राय माइरंनिफ्राय बेखौ देखांनायनि एबा उनावहाय बेखौ गुन्दै खालामना लागोरनाय जायो बिनि उनाव दैजों एसे लगायना लाखांनायनि उनावहाय मा मेवाखौ मेवाखौ सिगां एवग्रोनाय जायो बिदिनो थाव संख्रै बानलु बायदिसिना हाखांनायनि उनावहाय मा सामब्राम आरो बानलुखौ थावावहाय गुदुं खालामनायजों लोगोसे बेखौ होखांनायनि उनाव बिदिनो अनलाखौ होनाय जायो आरोना बिदिनो नांगौखिनि मस्लाखौ होनानै सामब्राम गुफुर आरि बिदिनो जाखिनि बेखौ होनांगौ बेखौ होखांनायनि उनावहाय मा ओ जेब्ला बियो एसे गोजा नङाबा ओ बिदिनो हालदैखौ एसे खम एबा गोबां जायो नालाय सोरबा सोरबा जाखिनि नांगौखिनिखौहाय होनानैहाय बेखौ मा ओ अनलाखौ गारस'ना होनाय जायो आरो ना थिग आरो बिदिनो बेखौ संनानै जानाय जायो आरो बेजों लोगोसे ओ गोथां मैगन बिदिनो लाफा बायदिसिनानि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन बारु लाफा मैगं होननानै बुंङो बुङोब्लाथ' जोंना ओ बर'फ्रा गोबां लाफा जानानै मोजां मोनो। ओ लाफा ओंख्रि संनाया माने बारा इसिबां गोब्राब गैया आरो ओ गिबियाव जोङो लाफा मैगंखौ खानानैहाय मोजाङै सुनानै लाग्रोनांगौ। बिनि उनाव सारायाव नांगौसेबांनि जखानि दै लानानै ओ दैखौ जोङो फुदुंनांगौ आरो संख्रि एसे होनानै आरो लोगोसे बिदिनो सामब्राम गुफुरफोर होयोब्ला सामब्राम गुफुर होनानै जोङो होनोबो-होनोबो हायो बा होआाब्लाबो जायो आरो ओ बिनि उनावहाय ओ दैया जे-जेथिया मोजाङै ग्लब-ग्लब गोदौवो अब्ला बै समावहाय जों जि सायनानै लानाय लाफा मैगं बेखौ जोङो ओ दैयावहाय गारसननांगौ आरो बेबादिनो ओ जि बा जिबा मिनिटसो जोङो मोजाङै गोदौ होनानै बेखौ फोमोननानैहाय जों लाफा ओख्रि हाय लाफा मैद्रुआव जोङो मोननो हायो आरो
नंगौ नंगौ
औ नोंथां दा नोंथाङा बेनि अनगायैबो जेनेबा बर'फोरनि एखेबारे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोननैसो जामुंफोरनि संनाय खावनाय जि जामुंफोर बिनि नामफोरखौ बुंनो हागोन नामा?
ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय ना बिदिनो नाफामारि ओ बिदिनो गांजेमा बाथोन आरोना बेफोरबायदि बिसोरो संनानै एबा दैनानै एबा बाथोन जाबोयो आरोना आरो जाबोगासिनो दं नाथाय बेफोर जिरादफोरा खम जालांगासिनो दं आरो जेरै गांजेमाखौ दानि समाव मोननो थांलिया सिगांनि समाव बिदिनो दैज्लां समाव समायाव बेखौहाय गोबां मोननाय जायोमोन आरोना मोनाबिलिफोरावहाय जेब्ला ओ जुदि दुब्लि खाथिफ्रावहाय एबा न'फोर दङबा आरोना लाइटफोर सावनानैहाय मा गांजेमाया बे लाइटआव फैयो आरो ना जेरै उरिया लाइटआव फैयो। थिग बेबायदिनो गांजेङाबो फैनो फैनाय जायोमोन आरोना जुदि बै समावहाय जेब्ला गांजेमा गोबां सम गोबां फैयोमोन बेजों लोगोसे मा बेखौ बर' सुबुंफोरा हमनानै एबा ओ बिदिनो बिनि मोदोमनायाथ' गुबुन आलादाखा नङा होनबा थां बिनि मोदोमनाया एसे माबाबानो फुरा गोसारजोबखायो आरोना थानो हालायो आरोना गोथाव मोनदोंमोन आरो-आरो बेखौहाय मा ज' लाबोखानाय होनबा सोरबा बाथोन देबा सोरबा फ्रायसबा बिदिनो बायदि-बायदि रोखोमनि जायो आर ना नाफामाखौबो मा ओ दैमाफोरनिफ्राय हानबोनानै ना हाखराव एबा नाखौथ' खुसिया सिगां फोरानना लाग्रोनाय जायो बिनि उनावहाय बेखौहाय थिखोना देग्लिनाय जायो आरोना देग्लिखांनायनि उनाव बिदिनो लाइ बिलाइ एबा बायदि-बायदि बिलाइयाव सोनानैहाय बेखौ मा औवा हासुंवाव सोनानै गो गंसं लोंनानै ओ बेखौहाय फोमोनो आरोना बेफोरनि गेजेरजों ना सु जाबोदों आरो बेखौहाय मा फालांगिबो खालामनो हमदों आरो ना
औ नंगौ नोंथां औ
दा बिदिनो जे रांफोर आरजिनो हादों बर' सुबुंफोरा दा बेफोरनो बर'फोरनि जामुं आदारफोर आरो सिगां ओंखाराबाय नारजि अमा दाउ ओ अनलाजों दाउजों जों नारजिजों अमाजों
औ-औ नंगौ नोंथां बुंनो थाङोब्ला औ नंगौ बेफोरनो
औ नोंग नोंथां होबा समाबो जाबाय जोंनिया दोनथ'लायनायसै नामा नोंथां
औ नोंथां औ गोजोननाय थाबाय
गोजोन्थों
औ